नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंथारो ना?
औ औ फ्रियनो दङ नोंथां।
औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। बे आयदानि माने टपिकनि माने जोंना टपिकआ जाहैबाय मा होनो? जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायस जादों नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।
ओनसोलाव मा दा नोंथांनाव सोंगोरसै मा होनो नोंथांनि ओनसोलाव एबा जोंनि सुबुंफोरा नोंथांमोननि सुबुंफोरा गोदो गोदाय मा जायोमोन आरो दा मा मा मा होनो मा होनो जाग्रा जानानै थांनानै दं बेफोरखौ एसे फोरमायदो। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माखौ बांसिन जायो मा मा मैगं थाइगंखौ बेफोरखौ जानाय लोंनायनि एसे नोंथाङा फोरमायना होदों आंनो
औ औ जागोन नोंथां दानोथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनहाय गामियारि ओ नालाय दाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावनो जेरै दैज्लां बोथोराव बोथोराव माइ आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोर बायनानै मेसें बोथोर जाफैनाय लोगो लोगो बे बोथोरजों लोगोसे जेरै जिंखा फोरला बिदिनो सबायबिमा कबि बान्दा कबि आलु बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनानै जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव दाथ' जोंनि गामिफोराव एसेबां माने देभेलप जानाय जायाखै नालाय बे बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै गोबां रांफोर बुथुमनो बुथुमो आरो बेफोरबायदि आबादखौ दाथ' गोदोनि बायदि नङा नालाय जोबोद मेडिसिन होयो मेडिसिन होनायजों लोगोसे। गासिबो मैगङावनो एम्फौ एम्फौ जायैनि एबा मैगंफोरा मोजाङै जानायनि थाखाय गोबां मेडिसिन होयो आरो बे मेडिसिननि गेजेरजोंनो जाहाथे बे मैगंखौ मोजां मोजां मोजां मोजां नुनानै हाथाय एबा बाजारफोराव फानो लाङोबा मोजां मोजां नुनानै जाहाथे जाहाथे मानसिफोरा बायो जेरै जाग्रा जेरै जाग्राबो थायो एबा फानग्राबो थायो फ थायो नालाय बे बे मोननायाथ' थाखादों आरो जाग्रा बायग्रा एबा फानग्रा बेफोरबायदिनो बायग्राफोरा मोजां मोजां नुनानै बायनानै लांनानै न'फोरराव न'फोराव दोनहैसिगोन दोनहैनानै जोंथ' दाथ' गोदोनि बायदि दि मोजां मोजां मे गं मोनब्लाबो गासैबो मैगंफ्रानो मुलि होनो नालाय आरो बेफोरबायदि मैगंफोर मैगंखौ मुलि होनायजों लोगोसे जोङो बेखौ जाहै जाहैनानै जोंनि बेमाराव जोंनि देहायाव लासै लासै थैनो गोबां बेरामफोर जानो हमो जेरै जोंनि देहायावहाय जेरै उदै सानाय होन आरो बिदिनो खर' गिदिंनाय होन आरो दाथ' उन्दै बैसोफ्रावनो इदिनो खानाय मोनलाबायनाय बे फोरबायायदिनो गोबां मेदि न होनायनि मुलिजों लोगोसे बेफोर मैगंखौ जानानै जों बेफोरबायदि बेरामफोर सोरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो
रंदां
आरो जोंनि ओनसोलफ्राव गामिफोराव ओंख्रि जानायानो जाहैबाय बांसिनहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जेरै जोंनि बर'फोरनि मोनसे सबायजों दाउ सबायजों दाउ होनोब्लाथ' जोङो जोबोद मोजाङै मिथिखागौ मानो होनोब्ला जों बे जों बे ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव गोथाव मोनो आरो गोथाव संनानै जायो आरो। न'नि दाउजों न'नि लकेल दाउजों सबायजों जायोब्ला जोंनि जोङो ओंखामखौबो बुरजा जानो हायो मानो होनोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बेखौ बिदिनो सबायफोरखौ फार्स्टावनो हा हथायबा बाजार दखाननिफ्राय बायना लाबोनानै मोजाङै एसे दसे समनि थाखाय एवगोर एवनानैहाय बेखौ जोङो आरो संग्रायाव होननानै संग्रायावहाय इदिनो बथलफोरल बथल मोनसे एसे लानानैहाय बेखौ हुख्रेमनाय जायो हुख्रेमखांनानैहाय बेखौ जोङो एसे जावस्रनानै दैयाव सोमनानै रुग्रनाय जायो आरो फार्स्टावहाय रुखांनानैहाय खारै जेब्ला रुखांनानै एसे खारै होनाय जायो खारै होनानै आरो बेदरखौ फारसेथिं एवथ्रमना लाग्रानैहाय आरो एवथ्रम एवथ्रुमनानै बेखौ डाइरेक्ट होनाय जायो आरो होनानैहाय बेनो दसे गोदौ होनोनानै आरो गासिबोथ' बे बेदरावनोथ' हालदै संख्रि बानु गाससिबो बे खौबो होजोबखायो नालाय बेखौ एवथ्रुमनानै होनानै आरो दसे उनो गोदौनानै बेखौ खांनाय जायो आरो होनब्लाना बे ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो आलासिफोर फैबाथ' बे ओंख्रिखौ जाखाथारो आरो। सबायजों दाउ अनलाजों दाउ आरो मोनसेयाथ' जाहैबाय जोंनि फेभरेट नार्जि अमा आरो बे नारजि अमायाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो।
औ नोंथां
दाथ' गोबां हटेलफ्रावबो नुनो मोननो थाङो बे नारजि अमा जेरै हटेल गिदिर गिदिर गिदिर गिदिरफ्राव जेरै बेरायनो थाङोब्ला अबावबा बिदिनो गोजान गोजान जायगाफ्राव खुरमाफोराव थाङोब्ला एबा लामा ससेयाव ओंखाम उखैनानै ओंखाम जालांनो हायोबा हटेल गिदिर गिदिरफ्राव बेफोरबायदि जोङो गोथाव गोथाव गोथाव गोथाव जे जेरै नारजि अमा अनलाजों दाउ आरो सबायजों सबायजों साम' आरो सबाइजों दाउ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो।
औ
दा नोंथांमोननियावलाय माबायदि?
दा जोंनिथिं गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय नुनो मोन्दों आरो जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव होनोबाथ' जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोर एबा जोंनि ओ जोंनि गामियाव थानाय मा होनो जोंनि आइ आरो मा होनो? जोंनि आब' बिनानावमोनहा गोबां रोखोमनि मैगंखौ संनायखौ नुनो मोनो आरो। ओंख्रिखौ जाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय सबायाइजों दाउ दा नोंथाङा बुंनो थांदों आरो जोबोद गोथाव होननानै फेभरेट होननानै नारजि अमा जायनि जाहोनाव जों बर'फोरा माने गोदो गोदायनिनो जाबोनाय मोनसे फुख्रि जाय जों दासिमाव गारनो हाया जाय जों बेखौ जाब्ला जो जोंनि गोसोना गोजोननाय मोनो जोङो गावखौनो गोग्गानाय मोनो जाय जोंनि माने जा गोदोनिफ्राय जाबोनाय आदार गाहाय आदारा गाहाय ओंख्रि एबा गाहाय जोंनि जे जाबाय थानाय आथिखालनि मुगायाव जाबाय थानाय बि ओंख्रियानो जाहैबाय मा होनो अनला बिदिनो दाउ सम सम बिदिनो जोंना संबाय थायो। अनलाजों दाउ मा होनो सबायजों दाउ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ संनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा जायो आरो दा गोदोनि बायदिथ' जोंनि सुबुंफ्रा आथिखाललिनियाव दा बेफोरबायदि गोबां जानो थांला गोदो मानो होन हबा गोदो जोङो बायनानै जायोमोन बांसिन बेबायदिनो जोङो दखानफोरनि बायना जायामोन दालि आलुफोरखौ नाथाय आथिखालाव बेबायदि बिदिनो जोङो नुनो मोनो दालिफोरखौ बांसिन बायना जायो बिदिनो सवाबिनफोरखौ नाथाय गोदो गोदाय बेबायदि बानाय जानाय नुनो मोन मोनाम्ला आरो नोंथां दा गोदो गोदायनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ थाजा थाजा बायना जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे बेफोर मैगंफोरखौ जोङो दा मेडिसिन होननाय नुनो मोनो बिगियानारि आरजजों बानायनाय मोनसे मैगंखौनो जोङो जाबाय थानाय नुनो मोनो जाय जोंनि मैगङ हायो जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैयो आरो नोंथां। बेराम आजारजों जोङो मा होनो भुगिनांदों भुगिनांगौ जायो जाय जोंनि मैगं जानाय एबा मैगं थाइगं जानायाव जोङो गावखौनो बेराम आजाराव गोग्लैसोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जाय जोङो मोनसे मैगंखौ जायोब्ला बेमार जानानै जानो गोनां जायो बेखौ जों जानांगौ जायो आरो दा बेनि जनाव जोंनाय नुनो मोनोदि गोबां सुबुंफोरखौनो मैगं थाइगं माने मेडिसिन होनायखौसो जायो बांसिन माने लकेल मैगं गं जेबो देहाया गोहोम खोख्लैग माने जाया जाला आरो गोबां सुबुङानो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो जानाय आदार गाहाया जाबाय जोंनावनो बांसिन सानफ्रोमबोनो सोलिबाय थानाय मोनसे आलु होनाय बेफोरखौ गारनो हाया। बे गैयाबानो ओंख्रि जाया नालाय बेखौनो आलु होननाय बेफोरखौ जों बायनानैबाबो जाथारनांगौ। जाय जोङो मेसें बोथोराव बेखौ गायनानै जों मा होनो बुरनानै बेफोरखौ जोङो दोननाय जायो आरो जों बेखौ बोसोर बोसोर जाबाय थायो आरो। बेफोरखौनो जोङो सामफ्रोमबो जाबाय नि जाहोनाव जों आलुखौ गोबां रोखोमनि मैगं जाफादेरनो हायो। जेरै जों बेदरजों जानो हायो जेरै जों फाजा खालामनो हायो जों खुसियाजों जानो हायो। जों बेबायदिनो मा होनो मा होनो बेदर मा होनो बिदिनो माबा मोनसे भाजा बिदिनो आलु भाजा बिदिनो आलु जहल ओंख्रि आलुखौ मानि सबजोंनो जा जाजायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो गोबां सुबुंफ्रानो आलु नङाब्लानो ओंख्रि गैया होननानै आलुनि अनगा जेबो ओंख्रि गैया होननानै होनाय जायो। जायजों नाथाय गोदोनि बायदि ओंख्रिफोरखौ जों मोननो थांलिया। आरो माखासे मैगं थाइगंया जोंनि देहाखौबो गोख्रों लाखियो जेरै जोङो लोमजानाय साजानाय समाव जारिजों दाउ लकेल दाउजों फुदुं जायो जायो आरो नोंथां। जाय जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखियो बेनि जाउोनाव जोंनि देहाया मोनसे मा होनो फुस्थ' जायो जाय जोङो लोमजानाय समाव गावनि देहाखौ गोख्रों मोनो जाय जोङो मा होनो खार'खानदाय बिबार खार'खानदाय बिबार, सेवालि बिबार लोखोना बिबार माखासे मैगं -थाइगंफोरखौ जोङो मा होनो देनानै एबा बिनि बिदैखौ लोंनानै माने खानसियााननि बिदैखौ लोंबाबो जोंनि माखासे बेमार आजारफ्रा खारो होनना खोनादों आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि माखासे जे बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्राय फोथायनाय दङ दि खिफि बेनदोखौ देनानै ज लोंङोब्रा बेखौ फुंनो लोंङा जोंनि माखासे जानाय बेमा खारो होननाय खोनादों आरो नोंथां। बेनि जाउनावबो जोंनि माखासे सुबुंफोरा ओम बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जानानै जोंनि माखासे बेराम जानाय बेफोरखौ होखाना लानो हायो। जेरै जोङो माखासे ओंख्रि होननाय खोनादों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय थालिर फस्ला होननाय खोनादों। जेरै जोङो मा होनो अनला खारै एबा सबायजों दाउ होनाय होनबाय थादों दा नोंथाङा बे बेफोरनो बर'फोरनि मा होनो जानाय आदार गाहाया होननानै दा बे बुसथुआ सबाय आरो अनलाया मोनसे बुसथु गैयाबानो जाया बे बुसथुआनो बे जाबाय खारै नङा होमबानो
औ औ
बे खारैखौ जोङो बानायनानै जायो मोनसे सबायनि एबा मा होनो? थालिरनि गेजेरजों ओम दा जों बेखौ बोरै बानायनाय जायो होनबाथाय थालिर एबा सबायखौ जों फोराननानै बेखौ सावनानै बिनि हाथफ्लाखौ जों ल' ख'था ख'था खालामनानै बेखौ जोङो बसथायाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जों बोसोर बोसोर बायनो हायो आरो नोंथां। खनसे बानायबानो जों बेखौ बोसोर बोसोर बाहायनो हायो जेरै जों बोसोर बोसोरखौ मा होनो? दोर खालामनानै मा होनो बोसोर बोसोर सोर बेफोरखौ जों ओंख्रि संब्लानो बाहायबाय थानो हायो आरो नोंथां। जाय जोङो ओंख्रिखौ बेफोरखौ जोङो बेफोर बुसथु ओंख्रि सबायजों दाउ अनलाजों खारै नारजि अमा बेफोरखौ जोङो गोबाव गोबाव समनि गेजेरजोंसो जायो नालाय नोंथां। बेनि जाउनाव बियो थाब जोबा आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव जों बेखौ गोबां समहालागै जों बायनो हायो एबा गोबाव समहा लागै जों बेखौ मा होनो जानो हायो आरो नोंथां जाय जोङो मालाबा मालाबा समाव खनसे खननै खालामना दोनबानो गोबाव समसिम जोना थायो आरो नोंथाङा बे खारै बुसथुया ‌‌ जाय जों बेखौ खनले खनले खालामनो हाया आरो नोंथां जोङो मोनथियोदि जोंनि माखासे नांगौ जानाय मुवाफोर जाय जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय मोनो जाय बेफोरखौ जों जानानै गो आरो मा होनो मा होनो गावनि देहायाव मोनसे गोगोम गोहोम गोसो एबा गावनि मेलेमखौ जौगा जौगानो हायो आरो नोंथां। माखासे मा होनो मैगं थाइगंफोरखौ जाह फिथाइ सामथाइ मोननाय माखासे बिदिनो बादाम जानांगौ जोङो। दालिम जानांगौ जोङो आफेल जानांगौ जोङो माखासे मुवाफोरखौ जों जानांगौ आरो थां बिदिनो जोङो माखासे मुवाफोरखौ जानानै माखासे मुवाफोरखौ जानानै माने गावनि मेलेमखौ ह जौगो हायो आरोों बिथां जौगाहोनानै जोंनि मेलेमखौ गोरा खालामनानै जोङो फरायनाय लिरनाय फारसे गोसो होनाय रोंथां बेफोर मुवा बा बेफोर फिथाइफोरखौ जानानै जोंनि आथिखालाव नुनो मोनदों माखासे मैगं थाइगंखौ मास मोनसे एबा मास मोनथामनि मैगं थाइगंखौ सप्तासे एबा सप्तानि गेजेरावनो जिउ होननाय नङा होमबा नोंथां? बेनि जााहनाव जोङो माखासे जानायनि जााहनाव जोंनि माखासे सोलेराव थानाय माखासे बेरामफोरखौ होखांना लानाय एबा गावनि बेरामफोरखौ मा होनो गावनि देहायाव सोना लानाय ज जादों नोंथां बेफोर थगखौ जानानै जायनि जाहनाव जोंनि आबादारि फोर गावनि मुलाम्फाखौल' नागिरनानै गुबुननि खहा खालामनो नागिरो जायनि जााहउोनाव जों माखासे बेरामफोरजों मोगा मोगि जानाङो एबा माखासे जोंनि जिउआ आयुआ खम जायो आरो नोंथां गोदोनि बायदि सासे सुबुङा जौसे एबा जौसेनि बारा दाइनजिबा एबा गुजिसे रला जादों नोंथां। दा दा दा नोंथां दा बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनिखौ माबा जोरनानै थाला आरो। दानि जुगनि आथिख आथिखालनि सुबुंफोरा द'जि एबा बाजियावनो जिउ गोम गोनां जायो आरो बेनि जाहोना जाबाय मेडिसिनारि मुवायाव